नोंथां गोजोन औ खोनादों नोंथां गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिर थाबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ साटनि
दा नोंथाङा मा खालामबाय दं नोंथां?
आंथ' दा ओरैनो दं नोंथां जेबो खालामथ'वाखै नोंथां।
अ ओमफाय दा आं नोंथांनि सायाव एसे मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदोंमोन नोंथाङा फि
अ दे हागोन दे अ हागोन नोंथां।
नोंथांमोननि गामियाव ओ जिहेथु ओ ओ मा मा फोरबो खुंनाय जायो बे फोरनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोथां हागोन नोंथां। जोंनि अ जोंनियावथ' बिब्दिनो नोंथां
औ औऔ
नोंथां माइ जिथु जोङो माइ गायबायब्ला माइ गायनाय जों बेयाव जाहाथे फि फिथाइ थाइयांलांबायब्ला जों बेयावथ' जोङो मोनसे काति गासा होन होननानै जों मिथिनाय जायो नोंथां बे फोरबोखौ फालि जायो नोंथां औ मानोना जों बेखौ सकानि थाखाय फालिनाय जायो ना सकानि थाखाय दां सखानि थाखाय फालिनाय नोथां आरो जों बेयाव जों जा दे बेखौ फालिनो थाखाय अ खोनादों ना नोंथां?
हेल' नोंथां
अ खोनादों ना नोंथां औ जाहाथे बेखौ जों फालिनो थाखाय जाहाथे जोंनो नांगोन नारें नांगोन जाहाथे बिब्दिनो बुट नांगोन आरो खुसेर नांगोन बिब्दिनो टुप धुना नांगोन नोंथां।
औ नंगौ थोरैनो औ
बेखौ बिब्दि लानानै फालिनाय जायो नोंथां जाहाथे जोंङाव जाहाथे बेयाव जोङो आवथि सावनाय जायो नोंथां।
औ
जे थु ओमफाय आरो दंबावो नोंथां जोङो बेनि उनाव जोङो बिदिनो नोंथां बारस' बुरस' बुं बुंबाबो ए जेबो जानाय नङा नोंथां आं बारा इदि आंथ' फारसे बुंदों अ अ दे नों अब्ला जोङो बिनि उनाव जों आरो दंबावो नो नोंथां सेमा फुजाबो जोङो फालिनाय जायो ना सेमा फुजा जाय खौ जोङो बेयाव जाहाथे जों जाहाथे बेयाव जोबोद खुसि मोनो आरो ना बेयाव जाहाथे जोंहा बो थ' बोसोरजोंसो खनसे जायोना नोंथां ओंखायनो सेमा फुजा बुंनाय जायो बेखौ। बेयावबो जोङो जाहाथे बिब्दिनो बमा ओरि बिब्दिनो गावनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो नोंथां जाहाथ थे हाथाय गलायाव फाननाय जायो नोंथां बेफोरखौ औ बेखौ लानानै जाथे जों जोबोद गोजोननाय मोनो नोंथां। जाहाथे बयबो फालिनाय जायो नोंथां बेखौ जाहाथे बेखौ बेबो मोनस से जोंनि जाहाथे बेबो मोनसे फोरबो नोंथां। खोनादों नोंथां।
औ नंगौ अ
अ जाहाथे बेबो जोंनि फोरबो अ बेनि उनाव जों आरो जोंहा आरो बैस सागु दङो नोंथां बैसागु थां बैसागुआवबो जोङो बैसागुआवबोथ' बेबो मोनसे बोसोरावस जायनो दाय नोंथां बोसोरजो जों मोनसे जायो खनसे जायो नोंथां। अ अ नंगौ नोंथां बेखौबो जों जाहाथे बिब्दिनो जाहाथे गाजा गोमजायै फालिनाय नोंथां जाहाथे बेबो बेयाव जोंहा जाहाथे गोदान बोसोरनि आरो नोंथां बेबो मोनसे जाहाथे बेखौ जों गा गाजा गोमजायै बिबदिनो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बिब्दिनो बोराय बुरै जाहाथे जोङो जमायैम रंजानाय जायो नोंथां आरो बेनि उनाव दंबावो आरो उनाव जोंना आरो मागो फोरबो नोंथां मागो
औ अ
बे मागो फोरबोआव आरो जों बिब्दिनो जाहाथे जोङो नारा हानानै जाहाथे आरो औवा गायनानै जादों जों बे औवाखौ जाहाते जादों बेयाव होनाय जायो जों बे आरो नोंथां बेखौ जोङो मा बुङो नोंथां भेलागुरानो बुङो नामा नोंथां? भेलागुर मुंनाव औ भेलागुर मुंनाव बेखौ जाहाथे जों बिदि बाननानै जोङो जाहाथे बिदिनो फालिनाय जायोदां बेयावबो सुनाय जायोदां। औ जों जाहाथे बेखौ अर सावनानै जायो नोंथां औ जाहाथे अर सावनाय बेबो जोंनि मोनसे फोरबो बिबो बोसोराव खनसे जायो नोंथां बिब्दिनो बेबो आरो बोसोराव खनसे जायो नोंथां आरो दबाव बिदिनो नोंथां जेरै जोंहा दुर्गा फुजा बिब्दिनो दुर्गा फुजाबो दंबावो नोंथां बेखौ बेखौबो जोंथ' नोंथांनाय नायनाय जायो नोंथां बेबोथ' मोनसे फोरबो नोंथां बोसोराव खन
दा बेयावबो जों थांनाय जायोै नोंथां बेबो मोनसे जोंनि थाखाय जाहाथे जोंबो बेयाव थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बिबदिनो दबावो आरो नोंथां बिनि उनाव आरो जों मोनबावो बिनि उनाव लोखि फुजा नोंथां बेबोथ' बोसोराव खनसेल' जायो नोंथां औ बेबो मोनसे जोबोद मोजां जाहाथे जोंनि फोरबोआनो नोंथां बेबो आरो जोङो बिब्दिनो दंबावो नोंथां नामाथाय नोंथां औ जाहाथे नोंथाङा एसे फोरमायना ला नोंथां आंथ' बाहाय बावगारबाय नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नोंथां।
आंनि सायाव सोंथि सोंनो लुबैदों नामा नोंथाङा?
औ लुगैदों नोंथां औ दे अब्ला
अ बिदिबाथ' जोंनि गामियावबो नोंथांमोननि गामि बायदिनो जोंनि गामियाव बेफोरदिनो एखे रोखोमैनो फोरबोखौ खुंनाय जायो। जेरै मागो फोरबो बैसागो फोरबो औ आरो बिदिनो लामा दानथेनाय फोरबो। आरो बिदिनो लोखि फुजा फोरबो आरो बिदिनो काति फोरबोफोरखौ जोंनि गामियावबो बेफोरबायदिनो खुंनाय जायो नोंथां दा नोंथाङा आंनि बेेफोरनि सायाव माबाफोर मिथिनो लुबैयो नामा नोंथां?
अह नोंथां आंथ' नोंथां सायाव मिथिनो लुबैयो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन गोलावै बा सुथाबै नोंथां
मानि सायाव मिथिनो लुबैदों नोंथाङा?
बिदिनो मोनसे फुजानि सायाव नथां बिदिनो मोनसे फुजानि सायाव नों थांसै आङो जाहाथे मिथिनो लुबैदों नोंथां जाहाथे आं खोनानानै गोजोननाय मोनो नोंथां औ
औ नंगौ थारैनो थ' बिदिब्ला आं खाथि गासा फोरबोनि सायावसो सावरायनोसै नामा नोंथां औ गासा फोरबोआ जाहैबाय माने जों बेखौ एबा जोङो बे माइनि थाखाय एबा जों बेखौ माइनो थाखाय जोङो औ फालिनाय जायो नोंथां माने बेयाव जोङो कारबि फोरबो जोङो बिदिनो जोङो खौ अराय समनि थाखाय एबा जोंनि माइ आबादा मोजाङै मोजां जाथों बेखौ सानानानै जोङो बेखौनो औ औ जों बेखौ आइ माइनावनाव जोङो बेखौ आर'ज गाबो जाहाथे नंगौ जोंनि माइआ एबा जोंनि आबादा मोजाङै मोजां जाथों सनानै जों बेखौ औ जों बेखौ आइ माइनावनो जोङो बेखौ आर'ज गाबनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जों बे आर'ज गाबनाय समाव जोङो बिदिनो बिथांखौ जोङो गोजोन होनो हायाब्लाबो जों बेखौ बोसोराव खनसेलाव फैनाय लेखा जोङो बेखौ बिदिनो जेबो होनो हायाब्लाबो जों बिदिनो बावनानै दोननाय जायो जोङो जेरैहाय फिथाइ साम फिथाइ सामथ आदि जों लानानै बेयाव बनो होयो जेरैहाय जोङो फिसा सानसेरि बुङोब्ला बिदिनो गय जरा फाथै जरा आरो बिदिनो औ नारें दिनो सुप गाजि बेफोरबायदिनो आरो नारेंखल बिबायदिनो आरो खुसेर बेफोरबायदिनो बायदि बायदिफोरखौ फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो लानानै बेयाव बावनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे औ बेजोंनो लोगोसे जों मोनसे बिदिनो गन जिहेथु औवानि खौ लानानै जोङो मोनसे बिदिनो माइ बारियाव सुनानै दोननानै आरो बेखौ औाव नंगौथारनो औ औ। आरो बेजोंनो लोगोसे मानो होनोमोनलाय बेखौ थालिर फस्लानि जि जों बेखौ एसे ससे औ दाननानै जोङो बिदिनो बेयाव सुनानै बे आलारि बाथिखौ जोङो औ औ बुरा आरिफोरखौ जों दोननो थाखाय जोङो बेयाव माबानाय जायो बानायनाय जायो औ आरो बेजोंनो लोगोसे जोङ बिदिनो खाथि खाला गंसे सावावनाय जायो आरो बेयावनो जोङो। ओरैबायदि माने मोनसे आर'ज गाबो जे जोंनि जि जिथु माइ आबादा एबा जोंनि जिहेथु आबादफोरा मोजाङै मोजां जाथों आरो बेखौनो जों इसोरनियाव बिसिनो लुबैनानै जोङो। इसोरनाव जोङो आर'ज गाबो आरोना नोंथां।
आरज गाबनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो औ दा नोंथांनि सिायाव मोनसे सोंथि सों जाबावगोन नामा नोंथांनि खाथायनो औ नोंथांमोननि गामियाव जिथु बै मागो फोरबोखौ माबोरै खुंनाय जायो बेफोरनि सायाव एसे आं सुफुं थाबफैब्लाबो मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन नोंथां। औ औ थारैनो एसे फोरमायना होलायनाय नोंथां औ
जोङो बे मागो फोरबोखौ फालिनो थाखाय जों गिबियाव जाहाथे जोङो बेनि सिगांनो जाहाथे जोङो भेलागुर लुनाय जायो नोंथां जाहाथे भेलागुर जाहाथे जों नारा आरि हानानै औ औवा दानानानै जोङो बेयाव गायनानै जाहाथे बानायनाय जायो नोंथां नारा हानानै जों लाबोनानै जाहाथे बेखौ बानायनाय जायो नोंथां औ। बेनि उनाव जोङो बेखौ जाहाथे जोङो जोंहा जे माग जोंनि भेलागुर सावनाय सम सफैब्ला जाहाथे जों बे बेखौ सावनाय जायो नोंथां आरो जोङो बेखौ सावखालि जों जाहाथे बयबो सुबुङानो जाहाथे बिनि सावखालि जों जाहाथे दुगैनांगौ नोंथां। मानो होनबा इखालि जोंहा जों आरो बिदिनखालि जोङो गेदेरफोरखौ मान होनांगौ नोंथां बिदिनो मान होनांगौ। आरो जों बयबो बिदिनो आरो गय बा नारेखल बिब्दिनो बिदियाव जोङो जाहाथे जिगाब फाननानै एसे खानाय जायो नोंथां मानो होनोब्ला। जोङो बिबदि खानांगौ नोंथां जोंना जिथु एक थारिक नालाय नोंथां से खालार नालाय नोंथां बिदि बिनि थाखाय बिनि थाखाय बिदि खालामनाय जायो नोंथां जाहाथे जों आरो बिनि उनाव आरो नोंथां बिनि उनाव आरो सानसे थानानै जों बेयाव फिथा सावनाय जायो नोंथां।
औ औ औ औ
थां ओमफ्राय जों बिब्दिनो जाहाथे बिखौ बिदिनो फालिनाय जायो नोंथां। जाहाथे जोङो फिथाखौ बारो फिथाखौ जोङो बिदिनो एसे बावनाय जायो नोंथां फिथाफोरखौ बावनाय जायो नोंथां नोंथाङाथ' नुनो मोनदों जानांगौ नोंथां। औ औ औ अब्ला नोंथाङा अब्ला माबानि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां नोंथांङा जिहेथु नोंथांआ मागोनि सायाव एसे फोरमायना अब्ला नोंथांआ नों थाबोसे आंथांनिफ्रायबो एसे मिथिनोुबै नोंथां आंनिया औ नोंथां आंनिार गोलाव जाखोब जानानै थांनि यनो बिसोर लुबैनो मिथिनो लुबैबाय आरो नोंथां औ
औ थारैनो नोंथांनि एसे बुंनाय बायदियैनो एखे रोखोमैनो थांङो बे मागो फोरबाबबबो जेरैहाय जोंङो गिबियावनो जों भेलागुर लुनो थाखाय जोंङो नाराफोरखौ बुथुमनांगौनि थाखाय गोनांथि औ जोंङो माने बेखौ औ जों बेखौ बुथुमखांनायनि उनाव जों जेब्ला बेखौ जों जमा दोनगोन अब्ला जों माने बेयावहाय औवानि जिहेतु जों बेलागुर बानायनो थाखाय जों औवाखौ जोङो बिदिनो दाननानै लायो आरो बिदिनो साइद साइडआव बिदिनो औ औवाफोरखौ औ औवाफोरखौ जोङो जिहेतु जोंङो बानायनानै लायो आरो गेजेराव थंसे होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे बेयाव बे नाराखौ जाबनाय जायो आरो जाबखांनायनि उनाव जोंङो बिदिनो औ औ जेरै जों बेलागुरखौ सानजासे सावगोन अब्ला जों बै सिगांखालि जोंङो सानसे सिगां सिगाङाव जोङो बिदिनो फिथाफोरखौ जोङो फिथा जानो थाखाय जोंङो बिदिनो बेफोरखौ एसे माबानाय जायो देनाय जायो आरो देखांनायनि उनाव जिहेथु जोंङो बे खालि औ फुङाव जिहेतु बे फुंनि हाबाफारियाव एबा फुंनि समाव जोङो दुगैनानै जोङो बे खौ सावनाय जायो भेलागुरखौ आरो सावखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो फिथा जानाय जायो औ थारैनो आरो फिथाखौ सावखांनानै जाखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो गय गय आव एबा जोङो नालेंखर जिहेथु फिथाइ बिफां बेफोराव जोंङो बायदि बायदिफोराव जोंङो बेफोरबायदिनो जोंङो बे जिगाबखौ जोंङो खानाय जायो आरो ना नोंथां औ बेखिनि आनोमोन नोंथां औ औ दे बिदिब्ला समाबो जोंनिया जाबायमोन नोंथां बिदिब्ला जों दोनथ जाासिगोन नामा नोंथां औ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर औ रोजा रोजा साबायखर बावना नोंथांमोना जे जिखिनि हायो बेखिनिखौ सों जेब्लाबो फोरबोनि सायाव एसे सावरायनायनि थाखाय
अ नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गोजोन हामबाय जाहाथे सानजौफुनि जाहाथे नोंथांनिसिम। गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय नोंथां जाहाथे नोंथाङा दि आंनो जि। आं बुजिखौ फोरमाय नोंथां अब्लालाय नोंथाङा दे अब्लाय गोजोनथों नोंथां।
औ औ दे।
अ दे अब्लालाय।